हेलौ औ नोंथां खोनादों।
मा खालामनानै दङ नोंथाङा दायो।
आङो नै नोंथां ओरैनो जिरायनानै दंथयो।
अ अ। नोंथाङा ओरैनो दंथयोब्ला जेनबा जों मोनसे आयदानि सायाव सावरायजागोन ना नोंथां।
सावराय जागोन दे नों थां सावराय जागोन।
अब्ला दिनैनि सावरायनायनि आयदायाव नोंथां जोङो खुगा थुनलाइनि सोमोन्दै सावराय जासि गोन ना।
औ सावरायजागोन दे नोंथां।
औ औ। थ ओ गुबैयै खुगा थुनलाइ होनोब्लाथ नोंथां जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो सुबुंफोरनि खुगा खुगा बारस्लायबोनानै जि महर मोन्थि बे महर मोन्थिनि जि ओ मा होननानै बुंगोन। जे थुनलाइ एबा जि थुनलाइनि लिर ओ खेंफोरथि बुंफोरथि जों बेफोरखौनो खुगा थुनलाइ होननानै मिथिना मोनो। गुबैयै औ जोङो बिजाबफोराव मोनबोनाय बायदि खुगा थुनलाइखौ जों गुबैयै माननै बाहागोआव राननो हायो खुगा मे थाइ आरो खुगा बा ओ खुगा मेथाइफोरनि गेजेराव जोङो बर'फोरनि खुगा मेथाइफोरखौ सायख'नो थाङोब्ला गोबां खुगा मेथाइफोरखौ नुनो मोनो जेरै हालुवाफोरनि खुगा मेथाइ जोहोलाव जोहोलावजोफोरनि खुगा मेथाइ गायनाय खुगा मेथाइ आरो बेनिफ्राय रुवाथिफोरनि खुगा मेथाइ थाइ आरो बैराथिफोरनि खुगा मेथाइ आरो गोबां बायदि बायदि खुगा मेथाइफोरखौ जोङो ओ खोनानो मोनो एबा मोनथिनो मोनो आरो नङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ नोंथां नोंगौ।
आरो खुगा रावनि बेलायावबो जोबोद गुवार जेरैहाय खुगा रावाव जोंना थाबाय बाथ्रा भाव बेनिफ्राय सल'बाथ था। बेफोरो गासिबो जोंना खुगा रावाव थाबाय आरो नोंथां ना?
औ औ।
ओरैनोथ' ओ बाथ्रा भाव होननाय लोगो लोगोनो जोङो मोनथिगौ जे जाय बाथ्राफोरखौ जोङो खेंसालियायै सुबुंफोरखौ बुंनो थाखाय एबा गावनि गोसोनि स सानस्रिफोरखौ गुबुननि सिगाङाव खेंसालियै फोरमायनो थाखाय जाय बाथ्राफोरखौ बाहायो जों बेखौनो बाथ्रा भाव होननानै बुंनाय जायो नङा होमबा औ खायफा बाथ्रा फाव बुङो आरो खायफा बाथ थ्रा भाव बुङो जानो हागौ आं मोननैनि गेजेराव एसेबां फाराग दिहुननो हायाखिसै। थेवबो ओ गुबुन फारसेथिं फैबाय जोंनिया ओ मा होननानै बुंगोन बेखौ सल'बाथा। सल'बाथाखौ रायखाङोब्ला औ नोंथां सल'बाथा होननानै बुङोब्लाथ' जोङो गोदोनि समनि जि सुबुंफोरनि थांना थानाय सुबुं फोरनि फोथायनाय जोंनि आजै आजौमोननि बिथांमोननि रायजो जाबोनायाव इसां बिथांमोना माबायदि स समाजखान्थि खुंनानै रायजो जाबोदोंमोन माबोरै थांना थाबोदोंमोन। बेखौहाय माने जोंङो गुवारै मोनथिनो मोनो आरो नोंथां नङा होमबा। आरो औ जेरैहाय। खुगा रावनि सिंङावनो आङो बावैसो बुंदोंमोन बाथ्रा भाव होननानै बे बाथ्रा भावनि गेजेरजों जोङो सुबुंफोरा जे एसेबां साननो गोरोंमोन जे गावनि गोसोनि साननायखौ थोंजोङै फोरमायालासिनो ओ साखाथियाव थानाय सुबुंङा जाहाथे बारा दुखु मोना बारा गाज्रि मोना बेफोरखौ माने फोरमायनो थाखाय बाथ्रा भावखौ खेंसालियायै बाहायनाय जायोमोन आरो नोंथां ना
औ औ नंगौ नोंथां
औ जेरैहाय आदाया खियो बाजैया गादलायो आरो बेनि लोगोसेयैनो ओंखारनाय खानस्रि या हाबनो रोङा सिखाया सानथाम हिनजाव गोदाना दानथाम थुरि नुब्ला बाथि बेफोर बायदि नङा होमबा जिहेथु जिहेथु जोंनि बर' हारिया मोनसे सोदोमस्रि हारि आरो जोबोद मोनसे आसार खान्थि गोनां हारि जाय हारिया गोदोनिफ्रायनो आबादजों सोमोन्दो थाबोनानै समाजखान्थि दानानै लानाय मोनसे गोग्गाथाव हारि होननानै आं बुंनो हागोन नङा होमबा ओ बिथांमोनहा बिथांमोना रायजो जानायाव माखासे ओ थासारिफोरजों लोगोसे गोरोबनानै गाबा गावनि समाजाव जि बाहायनाय राव थुनलाइ बेफोरखौ गाबा गावनो सोरजिनानै लाबोदोंमोन जिहेतु खुगा थुनलाय होनना नानै बुङोब्ला नोंथां जोङो जों लिरथि महराव मोनाखैमोन गिबियाव नङा होमबा बेनि जेबो लिर थि महर गैयामोन बे खुगा थुनलाइनि जोनोमा गोदो गोदायनो जानानै दंखायोमोन आरो बियो सासे निफ्राय बारस्लाय बारस्लाय फैनानै दिनैहाय जोब थियाव लिरथिनि महर मोनबाय आरो नोंथां नङा होनबा औ जिहेथु जेन'बा जोंनि सोदोमस्रिनि गुदियाव नायनो थाङोब्ला जोंहा जेबो ओ हांखोनि बाहायथि गैयामोन जाय फोरजों लिरथुमनानै दोननो थाखाय बेखायनो औ बेखायनो जे आसार खान्थि फोथायथि बियो सासेनिफ्राय गुबुन सासेनि खुगायाव माने दिनै एसे गाबोन एसे बारस्लाय बारस्लाय बारस्लाय दिनैसिम सोदांबोजाबाय आरो नङा होनबा नोंथां?
औ नंगौ नंगौ नोंथां।
थ' औ औ। औ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां दे।
औ औ। जिहेतु माने मा होननानै बुं औ औ खुगा थुनलाइनि जि बाहायथि बेखौ जोङो आथिखालाव जोबोद गुसेब नुनो मोनो जोबोद खम नुनो मोनो नाथायबा गोदोनि समाव आ जिखि हाबा हाबाफारियानो जाया मानो गामियावनो जाथों समाजावनो जाथों एबा जोंनि ओनसोलावानो जाथों बिथांमोना बिनि बाहायथि खौ गुवारै मिथिगौमोन आरो बबेयाव माबायदि राव बाहायनांगौ बिथांमोनहा जोबोद गुवारै मिथिगौमोन आरो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
औ औ खुगा मेथाइनि सोमोन्दै बुंनो थाङोब्लाथ' नोंथां मा बुंबावनो जोबोद मोनसे गुवार ओ ओ जायगा आवग्रिनानै दङ खुगा मेथाइआ जोंनि ओनसोलानो होन जोंनि गोसोखांथियानो होन गोदोनि सुबुंफोरनि साननायाव। होन जेरैहाय गोदोनि सुबुंफोरा जेन'बा सासे बिमाया गथ'खौ बुरखायनानै लाखिनो थाखाय ओ गोबां खुगा मेथाइफोर खनोमोन जेरै गथ'फोर गथ' बुरखायनाय खुगा मेथाय नाथाय आरो थिग बेफोरबायदियैनो ओ गामिनि लाइमोनसा लाइमोनसि एबा बोराइ बेन्स'फोराबो माखासे बिर जोहोलाव जोहोलावजोफोरनि खोथाखौ गोसोखांनानै बेफोर खुगा मेथाइफोरखौ रोजाबोमोन।
औ।
फोरनि अनगायैबो जों गोबां बायदि बायदि बाथ्राफोरखौ आरो रायखांबावनो हायो जाय बाथ्रा माने आं सानो नोंथाङाबो जोबोद गोथौयै मोनथिनानै दं होननानै आं बेखायनो माने नोंथांनि फारसे एसे नारहरनो सानदों आरो नोंथां नङा होमबा।
औ माने ओ नों नोंथाङा दा गोबां बाथ्राफोरखौनो फोरमायलांबाय आङो जाय बाथ्राफोर खौ गोथौयै मिथिजोबा खौ मोन एबा खुगा थुनलाइनि सोमोन्दै आंबो थुलायारि आयदानि सायाव बारा बेसेबां माने नलेज गैजोबैलाय दां नोंथांनिफ्राय गोबां मोजां मोजां बाथ्राफोरखौ मिथिनो मोनबाय। दा खुगा थुनलाइया माखौ बुङो आरो मा बायदि सोलिबोदों गोदो गोदायनि फ्राय आङो बे खौ नोंथांनिफ्राय जोबोद मोजाङै मिथि नानै मोनबाय। आं बिनिखायनो गोसो गोरबोनिफ्राय नों थांनिसिम आङो रोजा रोजा साबायखर जासिहरनाय थाबाय नोंथां। दा गासैबो बाथ्राफोर बेफोरनिफ्राय नोंथाङा फोरमायलांजोबखाबाय आंनो दा आङो ओ बिनि सायावथ' आङो बुंनो थाखाय एसे बो गैयै बायदि जानानै दङ नोंथां मानो होनबा खुगा थुनलाइनि सायाव आंबो बारा एसे एसेबां बिजेथि होनो हानाय गोहो गैया जानानै दङ नोंथां।
अ अ अ।
औ बिनि सायाव आङो बारा फरायनायबो जायाखै नालाय नोंथां।
औ औ औ।
ओंखायनो आङो दा गासैबो बाथ्रा फोरखौ आं नोंथांनिफ्रायसो मिथिजोबनाय जाबाय आरो। दा आङो खुगा मेथाइ होननानै बुङोबा खुगा मेथाइनि सायाव मिथिगौ बारु आरो खुगा मेथाइआ आरो गोबां जोंनि थाखाय जोबोद मोनसे गोसो बोनो हा थाव होननानै जोङो साननो हायो मानो होनबा दिनै खुगा मेथाइनि दारैनो खुगा मेथाइआथ' गोबां आरो बिदिनो माने गोसोनि साननायखौ बेबो माने गुबुननिसिम फोरमायथिनानै होनाय दा खुगा मेथाइआ नोंथांनिखौहनो बुंलांखा थाबाय। जे गुबुन गुबुन। दङ' जेरै गथ' बुरखायनाय मेथाइ नङा होमबा? जेरै गथ'आ गाबोब्ला गथ'खौ माने बे मे थाइखौ खननानैनो गथ'खौ बुरखायनो हायो गथ'आ बेखौ ओरैबायदि मोजां मोनगोन माने मिलौ दो होननानै जोङो साननांगोन मानो होनबा खुगा मेथाइआथ' जोबोद मिलौदो देंखोजों बोनाय जायो नालाय। दा गोदो गोदायनिफ्रायनो बे स सोलिबोनाय दा खुगा मेथाइ खनाय लोगो लोगो दिनैबो ग थ' बुरखायनाय मेथाइखौ खननाय लोगो लोगो गथ'आ मोजां मोननानै बियो गाबनाय फ्रायबो बियो सिरि थागोन औ। बेबायदि आरो दा नों थांनिफ्राय आं जोबोद मोजां बाथ्रा दिनै मिथिनो मोनबाय। दा फंनैसो आरो नों थाङानो एसे फोरमायथिबावगोन नामा माबाफोर?
औ औ ओ रायलायगो रायलायनायावथ' जों फोजोबनो हाया होननानै आं बुंगोन मानो होननानै बुङो ब्ला खुगा थुनलाइनि जायगायानो जोंना ओरैबायदि गुवार जाय जोङो माने दान्दिसे समाव फोजोबनाया सम्भब नंखाया हो
नोंगौ औ।
ओ थेवब्ला बो ओरैनो जेनेबा अभारभिउ नायोब्ला सा साज्रां नायोब्ला जोङो मोननो हायो जे खुगा थुनलाइनि बाहायथिया आथिखालाव ओ फिन जाखांबोफिनदों जायखौ सुबुं सोदोमस्रिया बावैसो बावनानै थांदोंमोनब्लाबो आथिखालाव बिनि बाहायथिखौ एबा बिनि गोनांथि खौ मोनदांनो हादों। जेरैहाय खुगा थुनलाइयाबो जोंनि हारिनि सिनायथिखौ लाखियो नोंथां नङा होमब्ला। जोंनि हारिनि फोथायनाय समाजखान्थि जोंनि सिनाय जोंनि आसार खान्थि जोंनि जि आखल आखु बे गोदोनिफ्राय माबोरै दिनैसिम बारास्लायबोनाय बेफोरखौ माने फारियै बेखेवनानै होयो आरो नोंथां नङा होनबा। आ गोदोनि गोदोनि सुबुं फोरनि जि थांना थानायनि थासारि एबा आथिखालनि जि सुबुंफोरनि थांना थानायनि थासारि बेफोर फारागखौथ' जोङो बुंनानै फोजोबनो हाया आरो। नुखायो रोखा रो खा नङा होमब्ला नोंथां?
औ नंगौ।
जिहेतु थुनलाइनि बेलायाव ओ जोंनियाव गोबां दङमोनब्लाबो माखासेखौ जोङो बुरखांजोबनो हायाखै आरो माखासेया बुरखांजादोंब्लाबो आबुङै बुरखां जाथि मोनाखै बेफोरो मोनसे आद्रा -आद्रा बायदि जानानै थाबाय। जिहेथु गोदो गोदायनि सुबुंफोरा बेफोरनि बाहायथिखौ जेबो जुक्ति गैयि होननानै माने बिथांमोना ओ साना जुक्थि गोनां होननानै सानाखैमोन आरो। बेखायनो‌ ओ सानसेनि उनाव सानसे गोदान ओंखारबोयो आरो। सानसेनि उनाव सानसे बावगारो बियो थिग बेफोरबायदिनो खुगा थुनलाइयावबो माखासे जोंना महर गुस्लायबाय। लोगोसेयैनो खुगा मेथा‌ नाइ खुगा राव एबा सल'बथायनो होन बाथ्रा बावनो होन बेफोर माने महरफोरा एसे एनै गुस फायबोबाय आरो। अ दहाय फंनैसो रायखांनायायदि जेनेबा आं खुगा रावखौ फंनैसो आरो बुंफिननो सानदङो। खुगार राव ओ खुगारावहाइ जेरैबायदि मोननै हाबनानै दङमोन ओ सल'बाथा आरो बाथ्रा भाव सल'बाथाखौ बुंनो थाङोब्ला अब्ला नोंथां गोदो गोदायनि जेरैहाय ओ मैना मैनिनि सल'बाथा बेनिफ्राय रावना रावनिनि सल'बाथा बेनिफ्राय आबै आबौनि सल'बाथा बायदि रोखोम रोखोमनि गोबां सल' बाथाफोरखौ जोङो जोंनि गेजेराव - गजेराव मोननो हायो आरो ना। बेफोरखौ- माखासे जोंना इंराज लिरगिरि बिथांमोनाबो बेफोरखौ जे बनायनानै गालांदों थ' बेफोर जोंनि थाखाय मोनसे गोनांथार जोबोद गिदिर सम्फद आरो नोंथां नङा होमबा दा नोंथां रायलायगौ मानि बांगौ जाय- जों फोजोबनो हाया त' नोंथांजों औ बे आयदानि सायाव गावनि सानस्रिफोरखौ फोरमायनो मोननानै आं खोब गोजोननाय मोनबाय आरो नोंथांनो
औ आंबो जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथांनिसिम
औ औ अब्ला जोङो दिनैनि सावरायनायखौ एसेवावनो फोजोबजागोन नामा नोंथां ना।
औ जागोन दे नोंथां औ
दे
औ दे